औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनोसो दंथ'यो नोंथां।
उम नोंथांजों आं जुमाय एबा जौ बानायनायनि रायलायनो सानदोंमोन रायलायनो हागोनना?
औ हागोन दे।
बिदिबा आं सावरायलांनोसै। ओ जुमाय बानायनो जेनेबा जुमाय खालामनो थाखाय जोंहाथ' एमाउन्ट नांगौना।
औ।
एमावा जौ एबा जुमाय बानायनायनि रोखोमसे गोनांथार मस्ला होननानै जों बयबो मिथिखागौ आरो।
ओं।
बर'आ बर'फोरा एमावखौ गावनो बानायनानै न'वावनो बानायनानै लायो। एमाव बानायनायाव माखासे नेमफोर दङ। एमाव बानायनायनि जगारफोरा जाबाय सेरसे जखानि माइरं बाक्सानिफ्राय माइब्रा माइरंनिफ्राय एबा एमाव एमाव जाया होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो। ओ एमाव बानायनायाव नांगौ मुवाफोरा जाहैबाय खासि हाग्रा बिजौ मोनजिनै बिनि गोरलै बिबारखौ मोनब्ला साब साबसिन जायो होननानै मिथिगौ आरो। ओ बि सिङाव बेदर माने थलासे जखानि आगर सिथानि रोदा थलासे जखानि बेखौ नांगौ। थालिर बिलाइ एबा आनार'ज बिलाइ गोरलै आदा फवासे जखानि बेफोरखौ नांगौ आरो। बेफोर गासैखौबो बुथुमनानै लानांगौ जायो एमाव बानायनाय समाव माइरं बक्सागाव घन्टा मोनथामसो सिगां दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो आरो बेनि उनाव दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो सम माइरंनि दै बे माइरंनि दैखौ फसल गारहरजोबनांगौ आरो बेनि उनाव खांनानै लानाय बे बिफां बिलाइ आरो बेदर रोदाफोरखौ उवाल एबा दिंखियाव गुन्द्रा सौग्लिनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव सोमखानानै दोननाय माइरंखौ बोखांनानै माबायावसो अन खालामनांगौ आरो देनानै अन खालामनांगौ अनखौ उवाल एबा दिंखिनिफ्राय संग्रायाव दिहुनन्नानै लायो बे अनखौनो संग्रायाव मोजाङै दै सारसो सारस्रोानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा लादुरा खालामनानै एसे दाब्ले दाब्ले रोखोमै दानाय जायो बेखौ गुबुन मोनसे संग्रा एबा सान्दांगायाव दोननानै फोराननानै लायो बानायखोन्दा एमावखौ एमाव गोरलै होननानै बुङो आरो बानाय गोदानखौ‌ बे एमाव गोदाननि लादुरानि सायाव थाइनै गोजाम एमावखौ सिफुनानै बिनि गुन्दै खौ सारनानै होनाय जायो बर'फ्रा बेखौ एमाव मोखां होननानै बुङो बे एमाव गोरलै सायाव माइनि जिगाब एसे सारनानै बैसाङाव हरब्रै दोनबा दोनहाबनाय जायो बेनि उनावसो बियो एमाव महर मोनो आरो जुमाय एबा जौ बानायनायाव बे बाक्सा माइरंनि गोनां जायो जौ बानायनो जुमाय संनायाव जुमाया सेरेब गे गेफे जायोब्ला जौ जाया होननानै बयबो मिथिगौ जुमाय संनाया स्राव स्राव जानांगौ दरं नगाव कामरुप जिल्लानि बर'फोरा जुमायनि ओंखामा दुंब्रु थानाय सम समावनो एमावखौ फुननानै गुसु जाहोयो आरो उनावहाय हानि दो एबा बाल्दांङाव सोनानै दोनो गंसे दोआव सोर थाम सेर ब्रैसो जखानि माइरंनि जुमाय सोनानै दोनजायो आरो बे जुमाय एबा जौवा हर हरथाम एबा हरब्रैनि उनाव लोंजानाय जायो हरथाम निफ्राय गु जि हरसिम दोननानै जुमाया लोंजानाय आरो गवालपारा जिल्ला एबा सा बांगाल बांलानि बर' बर' दख्रा जुमायाव एमाव फुननानै सं एबा सानदांगायाव थालिर बिलाइ बनानै फेनानै दोनो आरो बेनि उनावसो दोआव सोयो बिसोरो आसामनि दाब दाब बरफोर बायदि फिसा फिसा हानि दो जुमाय सोआ गेरेद दोआवसो सोनानै दोनो आरो गंसे जुमाय सोग्रा दोआ सोरनि सोरोरबानिफ्राय सेर जि जिनैसो माइरंनि जुमाय सोजानाय जायो बेदोखौनो मोनथाम मुङै मिथिनाय जायो दाबखा मालदां आरो जंगा आथिखालाव सानजा पाकिस्तान निफ्राय दा गोरान सोथुमनानै सालन हरग्रा हानि दोखौनो दाबखा बुंनाय जायो
दाखा सोदोबनिफ्राय सोलायबोनानै बर'फोरनि गेजेराव दाबखा जाफैदों मालदाङा उदै गेदेर आरो गोलाव मालदां एबा जंगानि गोदोनाया बिबारनि माला बादि सोरगिदिं दोंसे सावगारि नुनो मोननाय जायो आरो। मालदां आरो जंगा जों लोगोसे बिबारनि माला जाजेननायनि सोमोन्दै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मेहेर गोनां सल' दङ गोदो गोदाय ओ बेफोर सल'फ्रानो जाबाय गोदो गोदाय मानै बिदा फंबाय रायखस दं मोननो बिसोरो इसोरनि रायजोआव मानसि मोसौ जिब जुनार सिथारला बायदोंमोननो जिब जिरादफोरा हालाय हाफाय जानांदोंमोन बिसोरो बे रायखसफोरनिफ्राय रैखा मोननो ओ महाफोरबो महादेब ओम खाथियाव साफियो जिब-जिबिफोरनि फोरनिफ्राय महादेबा गासैबो खोना जोबनानै मानसिनि माया लानानै रायकसनि खाथियाव थाङो। बिदा फंबाय रायखसा मानसि महर लानाय महादेबखौ समायना मानसि बायदि नुनानै बिनि खुसियै खुगा ब्लां सिनानै जानो होसोबोयोनो। रायखसनि आखलखौ गावनो गावनि मेगनजों नुथारनो नुथारनो मोननानै महादेबा जोबोद दिउ दिउ रागा जोङो आरो लोगो लोगो बिसोरखौ साव होयो आरो साव होनाय समाव महादेबा रायखस मानैखौ बुङो नोंसोर जिबफोरखौ जानानै जेरैहाय गोजोन आरो खहाबनाय मोनदों बेबाय दिनो जिबफोराबो जाहाथे नोंसोरखौ जेब्लाय जेब्लायबो बाहायनानै गोजोनग्लाय मोनो बिनि थाखायनो नोंसो रो मालदां आरो जंगा जानानै था लोगोसे रायखसनि जिउमाया जाहाथे मालदां आरो जंगा सिङाव हाबफैनो हाया बेनि थाखाय मालदां आरो जंगा महरनि राकेशनि गोदोनायाव मोनसे बान खानानै होयो बिनिफ्रायनो दिनैसिम मालथां आरो जंगानि गोदोनायाव माला बायदि दागो दङो आंनि जौ आरो एमाउनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनोमोन नामा?
औ आंबो नोंथांनि सिगाङावहाय ओ जोंनि बर' समाजावहाय औवाजों औवानि बाहायनाय औवानि गोनांथिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो। दा औवाखौहाय जोंहा औवाया जोंना बर' स माजावहाय ओ गोनांथार जोंहा जायगा आवग्रिनानै दं आरो जोंनो गासैबो खामानियावनो जोंहा औवाखौहाय नांगौ जायो आरो जोंनि समाजावहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो औवाजों बानायनाय जोंहा माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय जोंहा नांगौ जायो आरो जेरै जोंहा बर' समाजावहाय थै ओ जोङो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोंहा थैनायसिम औवाखौ नांगौ होननानै जोंहा ओ मोनसे बाथ्रा दङ जोङो गोदोनि समावहाय जोनोम जाजेनबा उन्दै समावहाय जोङो जोनोम जाजेनबा उथुमायखौ ओ उथुमाय खौ हानो थाखाय जोंहा औवाखौसो बाहायनाय जायोमोन आरो बिनिखायनो जोङो अ जोनोम जाजेननायावबो जोंहा औवाखौ नांगौ होननानै ओ जोङो बुंनाय जायोमोन। आरो जोंहा थैनाय समावबो जोङो गोथै खौहाय बानलांनो थाखाय जोङो गोथैखौ बानलांनो थाखाय जोङो औवाजोंसो मोनसे माबा बानायनानैहाय जोङो ओ गोथैखौहाय गारहैनाय जायो आरो बेनिखायनो जोंनो औवाखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो नांगौ होननानै जोंहा बर' समाजावहाय मोनसे खोथा खोथा दङ जोङो औवाजों मा मा बानायनो हायो होमबा जोंहा ओ औवाजों जोङो जोंहा थानो थाखाय न' बानायनो थाखायबो जोङो औवानि गोनांथि जायो जोंनो औवाखौ नांथार औ औवाजोंनो जोङो न' बानायनानैबो थानो हायो। ओ न' बानायनायाव औवाखौबो नांगौ। गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायावबो जोंहा औवाफोरखौहाय नांगौ जायो आरो औवानि हेफाजाबजोंसो जोङो बिल्डिं गिदिरफोर लुनोबाबो जोङो लुनो हायो आरो जोंहा ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोङो जेरै ओंखाम संनाय ओंखाम ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोङो जेरैहाय ओंखामखौहाय एरखावनो थाखाय जोङो खादौ बाहायनाय जायो बे बेबो जोङो बेबो जोंहा औवाजोंसो बानायनाय खादौआबो आरो ओ दालिफोरखौ सानो बेबायदि जोङो ओंख्रि ओंख्रि जहल संबा सानो थाखाय जेरै आलुफोरखौ सानो बेनि थाखायबो जोंहा सागं बानायनाय जायो‌। बे सागंखौबो जोङो औवानिसो बानायनानै लायो आरो बेनिखायनो जोङो औवाखौ संनायावबो नांथारगोन औ आरो जोङो औवानिनो माखासे
गोबां बुस्थु बानायनानै लायो जों। जेरै जोंहा नाहा मैहा थाङो जोंनि बर'फोरा मैहुराव थाङो बेबायदियाव थांनो थाखायबो जोंनो नाफोर ओ मैहुर खालामनानै जानो थाखाय जोंनो माखासे औवानि मुवा बेसादफोर बानायनानै लायो जेरै जेखाइ, खबाइ, बेफोरबायदिखौहाय जोंहा सेन बेफोरखौहाय जों बानायनानै लायो आरो। जेखाइ खबाइखौबो ओ बानायनो थाखाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' बर'फोरनि मानसिफोराहाय जोंहा रोंखायो जेखाय खबाइखौ बानायनो थाखाय सेन बे बेफोरबायदि खखा बेफोरखौहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'फोराहाय बानायनानै ला खायो आरो बेफोरखौ बानायनानै बानायनानै लानानै जोङो ना गुरहैयो जेखायजों ना गुरहैयो आरो जाय नाखौ मोन जेखायजों गुरनानै मोनदों बे बेफोरखौहाय सोनानै लानो थाखाय जोंहा खबाइबो बानायनानै लायो आरो। बेफोरबायदिनो जोंहा ना खौहाय सानानै दोननो थाखाय सेन बेफोरबायदिखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा माइरंखौहाय माइरं जावनाय माइ माइरं सालिनाय बेफोरनि थाखायबो जोंनि औवाजों बानायनाय माखासे जे संग्राय, सान्द्रि बेफोरखौहाय नांगौ जायो आरो। बेनिखायनो औवाया जोंनि जिउआवहाय जोबोद सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो औवाखौ नांबाय थागौआनो आरो औवा नांथारगौ आरो जोंहा बाथौफोर दुमनाय। बेफोरबायदियावबो जोंनो औवाखौ नांगौ इसोर सिबिनाय माखासे फोरबोफोर जोंनो बे फोर्बो आवफो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो। ओ जोंहा ओ बेबायदिनो गोबां खामानियाव जोंनो औवाखौनो नांगौ। जेरैहाय जोंहा उम बेबायदिनो दालांफोर बा नायनाय बबेबा जायगायावहाय जोंहा ओ दालांफ्रा बायब्रबदों बेबायदियावहाय जोङो दालांखौ। फिसा बानायनानै लानो थाखायबो जोङो बानायब्रबनो थाखायबो जोंहा औवाया जोंनि गेजेरावहाय जोबा गोबां हेफाजाब होयो आरो। औवाजोंनो जोङो लुब्रबनानै जोङो। दालां बानायब्रबनानैहाय थानो हायो बबेयावबा जोंहा। दैनि बान्दो खालामनो थाखायबो जोंहा ओ औवाखौ नांगौ औवाखौ नांगौ जायो औवानि गेजेरजोंहाय जोंहा बानायनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोंहा ओ गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां माखासे खानजंफोर बायदिसिना बानायोमोन थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो हासिब बानायनो थाखाय थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो जोङो औवानिबो हासिब बानायनाय जायो बेफोरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ बानायनो थाखाय जोंहा औवायाहाय जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होयो आरो। बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि जिउआवहाय औवाया जोबोद गोनांथार औवाया जाबाय ओ हाग्रा हाग्रा हारिनि मोनसे बुहुमावहाय जोंहा। ओ बयनिख्रुइ गोजौसिन लाइ लाइफां आरो बियो। बेखौहाय जोंहा हाग्रा हारिनि लाइफां होननानै बुङो बुंनाय जायो बुहुमावनो बियो देरसिन हाग्रा हारिनि लाइफां आरो। दा बे औवाफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा जिउ खुंनायावहाय गोबां राहा मोनो। औवानि गेजेरजों जोङो गावबा गावनि जिउखौहाय थांना थानो थाखाय जोङो बेखौबो जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै जोङो बाहायनो हायो आरो बर'फोरा जोंहा दा गोबां बर' फोरानो औवाखौहाय जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै जोंहा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। दा नोंथांनि सिगाङावहाय आंनि औवानि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै, ओ दोन्थ'सै नामा नोंथां?